थां औ। नोंथाङा मा खालामदों?
औ आं दा ओरैनो दोङो थां
औ नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय फोरनि बागै फंनैसो सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना बरनि दोरोङारि दामनाय देनायफोरनि बागै
औ हागोन नोंथां। ओ गिबियावनो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाइ होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राइनो ओ मोनबोगासिनो एबा नुबोगासिनो दि जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायानो जाहैबाय ओ गिबियावनो दोङो जोंहाय खाम नांग्रोगोन। खाम गैयाबोला जोङो ओ बर'नि दोरोङारि मोसानायानो जाया होननानै जोङो साननो हायो। बेबायदिनो जोंनो सिफुं नां गोन, सेर्जा नांगोन, जथा नांगोन, जाबस्रिं नांगोन बेबायदिनो जोङोहाय गोबां बिबांनि मोसानाय दोङो बेबायदिनो जोङो खेराइ मोसानायावहाय जोंनो नांगोन बेबायदिनो खाम, जथा, सिफुं, सेर्जा, जाबस्रिं, गंगोना बायदिसिनाखौ जोङो खेराइ मोसानायाव बाहायो। ओ जोंनि खेराइ मोसानायाव बाहायनाइ फुंनि गरङा जाहैदों गरंबा बेबायदिनो जोंनि इण्डियानि सिफुंनिसै जोंनि सिफुङाव मोनबा गरं थायो बेबायदिनो जोङोहाय खामखौ माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जोङो खाम साल दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जों जोङो खा साल दंफांखौ दाननानै जोङो ओ फमफ्ला बानायगोरनांगोन फमफ्ला बानायखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय ओ मोसौनि बिगुर नोङाबा ओ बायदिसिनानि बिगुर लानानै जोङो बेवहाय सामब्रा होनांगोन सामब्रा होखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय ओ जायखौ बुङो जोङो गोसोम गोसोम कालारनि खि होनना बुङो बेखौ खौ जोङो खामाव फोननांगोन, फोननायनि उनावसो जोङो बेयो दामजागोन आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो सिफुंखौ माबारैहाय बानायो होनबोला जोङो सिफुंखौ गिबियावनो औवा थेरे, बिज्लि औवाखौ जोङो लाग्रोनांगोन। बेखौ जाहाथे जोङो ला खांनानै बेखौ ओ रुग्रोनांगोन, रुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ फलंनांगोन, फलंखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजां नुनायनि थाखाय समायना गाब फोननांगोन, गाब फोनखांनायनि उनावसो जों बेखौ बानायो। ओ बेबायदिनो जोंङाहाय ओ सेरजाखौ माबारैहाय बानायो होनोबा, सेरजाखौ जोंङो सिजौ दंफांनिफायबो बानायनाय जायो, बेनि उनावहाय जोंङो गोबां दंफांनिफायबो बानायनाय जायो नोंथां। बेबायद दिनो जोंङो सेरजाखौहाय ओ मोनसे महर होग्रोनांगोन महर हो होखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ दाननांगोन, दाननायनि उनावहाय जोंङो बेहाय ओ सेरजानि दिरुंफोरखौ बाहायनांगोन, दिरुंखौ बाहायखांनायनि उनावहाय जोंङो बेयो दामनायनि थाखाय रेडि जायो होननानै जोंङो जों सानो आरो नोंथां। बेबायदिनो बैसागु मोसानायावहाय ओ बेबाय ओ खाम, सिफुं, जथा बेखौबो दाङो जों बैसागु मोसानायावहाय ओ खरखा, जाबस्रिं बायदिसिनाखौ ओ बाहायदेरफानाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो बा बाथौ आर'ज खालामनायावबो जोंङो ओ खाम, जथा, सिफुं लानायखौ जोंङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंङो ओ गुबुन गुबुन फोरबो फोरावबो जोंङो बेबायदि खाम, जथा, सिफुं दामनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। नोंथांङा आंनो फोरमायना होनो हा गोनना नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो बाहायो बानायो नामा नोंथां?
औ बानायो नोंथां ओम बेनिफ्राय नोंथांङा बुं आंनो फोरमायनो हागोन ना? बेफोर दामनाय देनाय आगजुफोरखौ माबे माबे फोरबोआव बाहायो?
औ औ हागोन नोंथां आं दहायसो फोरमायलांखांबाय नोंथांनो जोंनो ओ दामनाय देनायखौ ओ दामनाय-देनाया जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों, बेबायदिनो गोदोनि आबै आबौ मोननिफ्रायनो लानानै जोंनि दासिम समसिम जोंङो ओ दामनाय देनायखौ गोबां फोरबोफोराव बाहायो बेबायदिनो जोंङो गिबियावनो बैसागु फोरबोआवबो जोंङो दामनाय देनायखौ बाहायो। खेराइ फोरबोआवबो जोंङो दामनाय देनायखौ बाहायो, ओ बेबायदिनो बाथौ आर'जफोरावबो जोंङो दामनाय देनायखौ बाहायो, हाबा हुखा फोरावबो जोंङो दामनाय देनायखौ बाहायो, बेबायदिनो जोंङो दानि जुगावहाय बैसागु फोरबोआवबो जोंङो दामनाय देनायखौ बाहायो नोंथां। नोंथांङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना? नोंथां
औ हागोन नोंथां। जोंनि हालामावबो बेफोरबायदि खाम, सिफुं, सेरजा ज'थाखौ बैसागु मोसानाय, आर'ज गाबनाय खेराइ मोसानाय बेफोरबायदि फोरबोआव बाहायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
नोंथांङा दा जोंनि बर'नि दोरोंङारि दामनाय देनायफोरनि माबाफोर मोनथिबावो नामा नोंथांङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
आं आंथ' बारा एफा एरै मोजाङै मोनथिजोबा नोंथां, अब्लाबो आं फंनैसो मोनथिनायफोरखौ बुं-बुंनि।
औ।
आं जोंनि हालामावथ दा जेरै- खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरखौनो बाहायो बिनि अनगा जेबो बिब्दि गुबुन दामनाय-देनाय बाहाया।
औ औ। आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांआ आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथाङा दामनाय-देनायाव मुखुब जागोन ना जाया जेरैहाय नोङो नोंथाङा दामनाय-देनाय जोंनि बरनि दामनाय-देनायनि सोदोबखौ खोनाबोलानो नोङो मोसानो बा बेबायदिनो ओ मोसानो लुबैगोन ना लुबैया नोंथां?
लुबैयो नोंथां। जोंनि बरनि दामनाय देनाय बेफोर गासैबो ओरैबायदि मुहिनि गोनां मानो मुहिनि गोनां खोना खोमायाव खोनाफैब्लानो माने गोसोआ रंजाखाङो।
औ नों
मोसानो लुुबैयो।
औ औ। निस्सय थारैनो नंगौ नोंथां। ओ जोंनि जोंनिथिं बेबायदिनो जोङो बरनि दोरोङारि दामनाय-देनायनि सोदोबखौ खोनायोलानो जोङो गोसोआ थानो हाया नोंथां, ओ जों गोसोखौनो जोबोद मुहि हाबनाय मोनो जोंनि बरनि दोरोङारि दामनाय-देनायनि ओ सोदोबाव जे गोबां मुहिनि दङो बयखौनिबो गोसोखौ जोंनि बरनि दोरोङारि दामनाय-देनायनि सोदोबफोरा मुहि होनो हायो होननानै
औ नंगौ नोंथां, उम नंगौ नोंथां। नोंथांनि गोसोआबो जोंनि बरनि दोरोङारि दामनाय-देनायफोरफोरनि देंखोखौ खोनाब्ला रंजानो गोसो जायो नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां, नोंथांनि सोंथिनि फिन्नायखौ ओ मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो नोंथाङा सोंदों जे जोंनि बरनि थ-दोरोङारि दामनाय-देनायखौ खोनाबोलानो नोंथाङा गोसो जायो नामा होनना सोंदों नोंथाङा। औ थारैनो नंगौ ओ जोंनि बरनि दोरोङारि दामनाय-देनायखौ खोनाब्लानो आंनि गोसोआ थानो हाया बोदोर जाखाङो जोबोद मुहि मुहिनाय मोनखाङो। बेबायदिनो जोङो गावनि दोरोङारिनि दामनाय देनायखौबो आङो दामनो रोंगौ बेबायदिनो खाम, सिफुं बेफोरखौ दामनो रोंगौ आर ना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बरनि दोरोङारि मेथाइ जेरै- बागुरुमबा, खेराइ खुगा सल, बेफोरखौ जोङो खननो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथाङा मा मा दामजुखौ दामनो रोंगौ?
औ नंगौ नोंथां आङो मा मा दामजुखौ दामनो रोङो होनोब्ला आङो जेनेबा जोंनि खाम, खामखौ दामनो रोंगौ, दाबस्रिं बेबायदिनो जों आङो हारमुनियामखौबो एसे दामनो रोंगौ आरोना नोंथां। नोंथां नोंथाङाबो दामनाय-दुनायाव मुखुब नामा नोंथां?
औ नोंथां एसे एनैखौ आंबो रोंगौ, मानो होनब्ला जोंनि हालामावहाय बेफोरबायदि बारा ओरै बेफोरनि बागै फोरोंग्रा एबा ओ सोलोंग्रा सुबुं गैया बिनि थाखाय आं बारा एसेबाङै रोङा।
औ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों ओ नोंथांमोनजा जों जेनबा जोंनि बरनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा फोरोंग्रानि जायगा दोङो नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि बे हालामावहाय बेफोरबायदि जेबो फोरोंग्रा दासान्दि गैथआ
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनबा नोंथांमोननि गामिनि ओ बिमा बिफा एबा आइजो माहारिफोराहाय गावबा गावनि गथखौ जोंनि बरनि दोरोङारि दामनाय देनायनि बागै माबाफोर खोन खोन्थानाय एबा सोलोंहोनाय नुदों नामा नोंथाङा
औ नुदों नोंथां जोंनि हालामावहाय ओम आइजोफोरा गावनि गथफोरखौ ओ खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरबायदि दामनो फोरोङो
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनो आं दा दानि बावैसो फोरमायलांनाय फोरमायलांबायदि जोंनि हालामाव बेफोरबायदि ओ खाम सिफुं सेरजा ज'था दामनायनि जेबो ओ फोरोंगिरि गैथ'वा
औ नंगौ नोंथां थारैनो
हालामनि आइजोफोरा आइजो माहारिफोरा गावनि गथ'फोरखौ गुबुनाव बेफोरबायदि दामजु दामनो फोरों फोरोंनो थिनहरो।
नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि जागायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो बादा गैलिया
औ नोंथां नोंथांजों राज्ला नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजुफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय आङो गोबां ओ जोंनि बर'नि दामजुफोरनि बागै गोबां बाथ्रा मोनथिनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय
थारैनो नोंथां नोंथांनिसिमबो आङो साबायखर जासिहरबाय नोंथांजोंबो रायलायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै
औ नोंथां
औ दे
आयो